हेलौ
हेलौ नोंथां मा खालामदों?
दङ नोंथां आं जनानै दं।
ए होमबा नों ओरैनो दंबा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो आं आं
औ
उम मा टपिकनि सायाव सावरायनो नों बुंनो हागोन नामा?
दाथ' माबा दैज्लां माबा बोथोर ना ओमफाय नोंसोरनिथिंजाय माबोरै माइ गायो एखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा? नोंथां
हागोन नोंथां। फोरमायनांगौ?
औ देलाय बुं।
जोंनिथिंथ' माइ गायनाया दा इदिनो गोदोनि समावथ' नांगोलजों एवोमोन नालायथ' दानि जुगावथ' बेफोरबायदि गैनिला बारा खम जाबाय आरो। ओमफाय जोंथिं इदिनो टेक्टरजों एवो आरो।
उम
टेक्टरजों एवो एवनानै बिदिनो माइ गायनाय इदिनो खोथिया फुनायखौबो फुना लानानै इदिनो मिचिनजोंबो गायनाय नुसै आरो माइ गायनायखौ खम नुबाय दानि
औ
दानि समाव आरो।
उम उम।
ओं गोदोदि इदिनो
गावजों गाव बैनाव बैनाव बदल गायलायलायनानै फोजोबोमोन दानियाथ' बिदि बारा गैला आरो नुनो मोनबांला।
उम
बेफोरबायदिनो हाजिरा बा मेचिन फोरजों गायो आरो जोंथिंजाय।
औ
बिदिनो बिदिनो गायखांनानै इदिनो उनावहाय हाग्रा जायोबा हाग्राबो फुना होनांगौ जायो माइनि ओमफ्राय जोंनिथिं बिदिनो माइ आबादखौ ओ थिखोनाय समाव इदिनो मेचिनजों मारा होयो आरो सिगांथ' मेचिन गैयामोन। माने मोसौजोंसो होनाय जायोमोन आरो मोसौजों होयोबा गोदोनि समाव बिदिनो गोबाव लायोमोन नालाय।
औ
औ दानि जुगाव दा थाब जानायनि थाखाय थाब थिखोनो थाखाय बिदिनो मेचिन बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो
उम
बेफोरबायदिनो नोंथांमोननिथिंलाय?
आङो मोनसे कुइसन, माबा सोंग्रोनो माबा नायगिरदोंमोन ओ माबा नोंसोरनिथिंजाहाय ओ मा- मा माने माबा माइ गायो एसे ओ बुंफोरना होनो हागौमोन नामा नोंथां?
ओ औ, हागोन नोंथां जोंनिथिं मा- मा माइ गायो होनोब्लाथाय जोंनिथिंजाय माइब्रा गायो। जोसा गायो। परिमल गायो, रनजित गायो बिदिनो माइसालिफोरखौबो गायो आरो। ओ माइसालिखौ खम गायनाय नुनो मोनसै। बिदिनो माइसालिखौ दलहा गोथौआव गायो आरो।
बिदिनो माने बिदिनो माइब्राखौ मागोनि थाखाय नांगौ जायोना। बेनि थाखाय फिथा जानो थाखाय नांगौ जानायखायनो गायो आरो जोंनिथिं माइब्राखौबो बुरजायैनो गायो। जोसाखौबो गायो। दाथ' फरिमल रनजितखौ बांसिन जानाय जायो नालायथो। बेफोरखौ बांसिन गायनाय जायो आरो। नोंथां मोननिथिंलाय? मा- मा माइ गायो? जेन'बा
बिदिनो माबा जोंनि गासिबो ओम, माइब्रा गायो ओमफ्राय बिदिनो माबा जोसा गायो। ओमफ्राय बेनि उनावहाय रन्जित, ओमफ्राय ओ
आरो
आरो सरन'
उम।
ओमफ्राय आरो बिदिनो दं। ओ पान्जाबारि बिदिनो दं।
ए। बेखिनियानो होमबा?
औ बिदिनो गायो आरो माबा
ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं दाबो मोसौजों हालेवनानै गायो नामा?
ओहो जोंनिथियोलै मोसौ जों दाना हाल बिदि माबाला। सिगांहाय बिदिनो हाल एवनायावहाय मोसौ आरि बिदि माबा बाहायोमोन। दाना मोसौखौनो एसेबां माने नुनो थांला मानो होमबानो दानाथ' फुरा माबा ट्रेक्टरफोरजोंनो हालेवनाय जायो। बेनिखायनो मोसौफोरखौ माने एसेबां बाहायनाय जाला। ओ मोसौखौ माने ओरैनो न'वहा इदि माबा गाइखेर जानोसो बिदि माबा फिनाय जायो।
उम।
औ
नोंथांमोनहा बिगाबैसे गायो होमबा माइखौ‌?
जाहा इदिनो थेन बिगासो गायो आरो। औ नोंसालाय बेसे बिगासो गायो?
उम फानोबो ना न'आव जानानैानानै दोनजोबो आरो?
नावहाबो जायो ओमफ्राय माबा फानोबो आरो।
उम
रावबो साख्रिबो मावा नालाय ओंखायनो आधा नाव जायो ओमफ्राय आदा फानोबो आरो।
ओ दाथ' होमबा दैज्लां बोथोर नि सम नालायथो ओमफ्राय माइ आबादनि अनगायै माबाफोर खेथिफोर मावो नामा? नोंथांमोननिथिं बे आरोना।
उम दायो माबा जोंहानि बे बारियावहाय बिदिनो लाव ओमफ्राय माबा भल आरि माबा आरो माबा जिंखा आरि गायदों ओ
उम
उम बेखौनो मावदों आरो।
अ -! न'आव जानो थाखाय ना?
नावहाबो जागोन ओमफ्राय आरो माबा फालांगि माबा बेफार खालामनोबो थाखायबो।
अ उम आरो बेनि फ्राय गुबुन आलादा मैगंफोर गायदो नामा?
ओ बिदिथो दायो बारु माबा गायनाय जाया ओ दायो माबा दैज्लां समावहाय माइखोनो माने माबा बांसिन है माने माबा गायनाय जायो आरो। औ नोंसोन थिजाय दायो आरो माइनि आ आलादा माबा गुबुन आबाद मावनाय जायो नामा? नो
मावो मावनायालाय माइनि अनगा आरो गुबुन आबाद मावनाय जायो आरो माने आबाद बिदिनो मैगं थाइगंनि खेथिफोर खालामनाय जायो आरो माने
थास' गायो आरो थास'फोर गायो। बिदिनो थासुमलिफोरखौ गायनाय जायो जोंनिथिं मैगं-थाइगं गायो। लाय, लाफाख खौथ' मोननो थाङा नालायथो होमबाबो बेफोरखौबो एसे एनै माबायो आरो
औ
बेफोरनो आरो
बेखिनियानो आरोना नोंसोरनिथि गालै माबा ओ ओ।
उम बिदिनो आरो मावबावनाय जायो हाइजेंफोर गायो हालदैफोर गायनाय जायो आरो बेफोरखौनो नो फाननानै सोलिनांगौ जायो नालायथो जोंथिंजाय
औ
हालदै गायनाय जायो।
औ।
हाइजेंथ नोंदां मोनिथिंबा हालदै हाइजें बेफोरखौ गायोना गैया
हालदैफोरखौ ओ बि बिदिनो गायनाय जायो। ओमबाबो माने एसे खम बिदिनो नावहा जानो थाखाय बिदि माने गायनाय जायो आरोना आ। इदि बेफार इदि फालांगि खालामनो थाख फाय माने गायो ओ होमबाबो माने खम गायो आरो मानसिफोरा माने जोंनिथि एसेबां नुनो मोननाय जाया।
ए।
उम नावहा जानो थाखाय एसे एनै गायो।
होमबा आरो फाथोफोर फैयोना फोया?
फाथो ओ सिगांहाय माबा जोंहा ओ फैयोमोन फोनाया ओमफ्राय दायो आम जोंनि बर' मानसिफोरखौहाय। एसेबां माने बिदि फाथोयारि माबा गायनाय नुला। दाना माने माबा सेरेंफोरनोसो इदि हाफोरखौ होनानै माने ओ ओ सेरेंफ्रासो माने इदि गायसै
उम।
औ
होनबाथ' गोबां खम जालांबाय आरोना।
औ।
बेफोरखौ बर'फोरा मावनो जोंनिथिं बिदिनो बर'फोरानो मावो आरो फाथोखौ फोयो फोनया ओमफ्राय दाथ' होबा फाथो फैयोब्लाथ' दै नांगौ जायोना इखो दनानै दैयाव सोमना दोननो थाखाय जोंनिथिं बेफोरबायदि फख्रि बिलोफोर फोर खौ खम नुनो थांसै आरो दैज्लां बोथोरब्लाबो माने दैफोरा थाला आरो माने
औ-औ नोंथां।
बेफोरबायदिनो आरो होब्ला नोंथां बेफोर खौनो सावरायनाय जाबाय आरोना बेखिनियावनो होबा फोजोबनोसै
औ नोंथां नोंथांजों रायलायनानै माबा जोबोर मोजां नांबाय
ओं दे।
दे होमबा नोंथां जोंनि लानांगौ समाव जोबबाय
ए।